हेल हेल
हेल नोंथां
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ आं खोनादों।
औ जों दायो सोलोंथाइनि सायाव रायलायनोसै। नोंथाङा सोलोंथाइनि सायाव मा बुंनो सानो?
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों जोंनि मेगना जेरै नुयो सोलोंथाइया जोंखौ बेबायदिनो नुहोयो बा मेगन गुनु खालामो होननानै आं सानो। सोलोंथाइ गैयाब्ला माखासे गियान आद्रा बादि जायो सोलोंथाइआ जोंनि थांना थानायनि जिउआव खायसे बाहागोखौ गोरलै खालामनानै होयो। बिनि सिगांनिफ्राय जों सोलोंथाइखौ बयबो गोबांथार गोसो होसै बा गावनि गथ'साफोरखौ सोलोंथाइ होनो नाजानायखौ जों नुनो मोनसै। दा नोंथाङा मा सानो?
औ थारैनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जिउआव मोनसे गेदेर आद्रा होननानै बुंजायो आरो। दा बुं थाङोब्ला गोदो जेरै सुबुंफ्रा सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो न'निफ्राय बाहेराव माने थाङामोन होनजायो आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो मानसिनाव गोबां रोंगौथियाबो फैयो जेरै मोनसे गावनि बिमानि रावनि अनगायैबो गुबुन रावखौ सोलोंनानै मोनो। बा गोदो गोदाय जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइ गैयैनि जाउनावनो न'नि खामानिखौनोल' मावनानै थायोमोन बा आबाद मावनानैल' जायोमोन आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेरावबो गोबां दख डक्टर इन्जिनियार बेल नङा फोरोंगिरि नार्स गोबां गुबुन गुबुन बिफानाव सोलोंथाइ लानायनि उनाव साख्रिखौ मावनानै जागासिनो दङ आरो गोदोनि बायदि आबाद मावनानैल जानानै थायासै। दा सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बर' नख'रफ्राबो गोबां गोसो होयोसै आरो गोदोथ' सोलोंथाइ लानोनो माने फरायसालियावनो थांनो होआमोन आरो गथ'फोरखौ माने फरायसालिनि नाम लायोब्लानो फरायनायनि नाम लायो ब्लानो बुनाय बा हेंथासो होयोमोन गथ'